औ खोनादों नोंथां औ
ओ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन
औ दे बुंलाय औ
खोनादों
मा मा टपिकनि सायाव होनदों
औ बिदिब्ला जोङो माबा हारिमुनि सोमोन्दै रायलायनोसै
औ जोंनि बर' हारिमुनि आरो ना
अ अ
औ
दा ओ औ आं जागायग्रोनोसै नामा
औ दे बुं
अ दा ओ हारिमु होनना बुंब्लेद नंगौ बयबो मिथिखागौ हारिमुवा जाहैबाय ओ मोनसे हारिनि ओ एंगार हायि मोनसे बाहागो बा सुबुं माहारिनि थांना थानायनि जिउ लामा होननाबो बुंनां बुंनो हायो आरो मोनसे हारिनि महर मुस्रि दा ओ हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारिनि ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय ओ दामनाय देनाय
संनाय खावनाय सानखान्थि बेफोर माने ओ गासैबो मोनसे हारिमुनि गेजेरजोंनो बेरखाङो त' अ बेखायनो हारिमुखौ मोनसे हारिनि आयनाबो होननानै बुंनाय जायो माने ओ मोनसे हारिमु गैया ब्ला मोनसे हारिया माब्लाबाबो थांना थानो हाया
बेखायनो जोङो ओम हारिमु ओम जों जों जोंनि हारिमुखौ माने ओ हारिखौ जौगा होनांगौ मानोना हारिया जौगाबासो जोंनि हा हारिमुआबो जौगागोन। बा ओ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मिथि गुबुन ओ गुबुन जायगानि मानसिफ्रा मिथिगोन थ ओ बेखायनो ओ हारिमुखौ जौगाहोनाया गासैबो। ओम बर हारिनि मानसि फोरनिनो ओ बिबान होननानै बुंनांगोन मानोना ओं हारिमु गैयाब्ला मोनसे हारि या थानो हाया त जों जोंनि हारिमुखौ ओ जौगाहोनोब्ला जोङो ओम
औ।
मा बायदि खामानि मावनांगोन नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ओ मा सानो औ
औ जेनेबा आं जा मिथियो नोंथांसिम बेखौनो फोरमायनो नाजानोसै आरो ना गासैखौबो मिथिजोबोबा बाबो जेनेबा जों हारि
थाङो होनना बायदि गाननाय जोमनाय जा जानाय थानाय बायदि बायदि मिथि आरो ना मोनसे हारि दं जों गिबियै मा हा- हारिखौ फोथांनो लाखि जेब्ला आरो। खौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे गुबुन होननोबोदि गु गुबुननो मिथिहोनायानो मा जागोन जोंनि हारिमु जेरै जोंनि गाननाय जोनोमनाया जायो जायो दख'ना
औ
फास्रा आरोना आरो हौवाफोरना मा जायो गामसा बेफोर आरोना बे खौ जोङो मा खालामो
औ
गुबुननि नोजोराव सिनायथि होनानै बेफोरखौ गाननानै ओ दिन्थिनांगोन आरो ससियेल मेडिया जिखुनुहक गासिबावबो गोसार होनांगोन आरो माने बे मोनसे ओ दख'ना गाम सा आर'नाय फास्राया मानो बर' हारिनि मोनसे आंगो हारिमु होननानै जेरै बेबायदिनो गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जानाय लोंनायानो जा जानाय लोंनायाथ' जोंना बर'फोरनिया मोनसे आला हारिमु हिसाबै जोंनि ब' हरनि ओंख्रि नारजि अमा अनला ओ खारै ओंख्रि बेफोर आलादाखा आरो माने जोंनि बर' हारिमुनि जानाय लोंनायफोरा औ बेफोरखौ जों मा खालामनांगोन गुबुन हारिनोबो मा खालामनांगोन जानाय लोंनायखौबो दिन्थिनांगोन बिसोरखौबो जाहोनांगोन आरो बिसोरखौबो अबाव मोननोनांनो आरो आथिखालावथ' गो बर' हारिमुनि जानाय ओंख्रिफोरखौ जेरै नारजि अमा साम' बेफोरखौ गोबां गलाफ्रावबो जोंनि बर' आइजोफोरा संनानै गुबुन हारिफोरखौबो जाहोसै आरो गुबुन हारि खुगानिफ्रायबो खोनानो मोनसै आरोना जोंनि बर' हारि संनाय जानायफोरा हारिमुनि जोंनि बर' हारिमुनि संनाय जानायफ्रा जोबोर गोथाव होननानै बिसोर माने जोंनि हारिमुनि संनाय जानायफोरखौल ओ जानो नागिरसै आरो बबावबा दावबायनोब्ला ओ बर' ह'टेलाव बेफोरबादि आरोना जिखिबायदिनो जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाया आथिखालाआव मा जाबाय बुहुमाव बयजोंबो सिनायथि जानानै मा होदों जि आई टेग मोननाय हिसाबै ओ हारिमुवा सिनायथि मोनदों आरो जेरै द'खना ओ गामसा ओ बेबायदिनो आर'नाइ जानाय लोंनायाबो बेबायदिनो जौ गिसि जौ गिसियाबो थ' बर'नि मोनसे लोंग्राा नि
औ
बेफोर जोङो ओ आथिखालाव एसेबाबो ओ सिनायथि सिन जाबाय आरो ओ नोंथांनियाव आं ओ एसे सोंनो लगैदों गोदोनि हारिमु आरो जोंनि दानि बर' हारिमुनि एसे फाराग नुनाय मोनदों नामा नोंथां?
ओ दा फारागखौथ' नुदों ओ नुयै नङा
ओम
जेरै ओ ओ गोदोनि समावथ' जेनेबा बैसागु दा बैसागुखौथ' जोंनि मोनसे हारिमु दा बैसागुखौ ओ गोदोनि समाव ओ ज' ज' मोसानाय नुयोमोन। ओ आथिखालावबो मोसायो मोसायो नङा मोसायो। आरो गोदोनि समाव ओ खुगाजों मेथाइ खननानै ओ ओ खाम जथा बेफोरबायदि दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन। आथिखालाव एसे ओ खमायनायखौ नुनो मोन्दों। मानोना आथिखालाव ओ ओ माखासे जोंना मिउजिक सिस्टेम दङ ना ओ बेफोरजोंसो दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो थ' सोलायनाया थ' गोबां सोलायदों सोलियि नङा
औ
थ' आंनि मिथिनायावथ' ए सेबांआनो
औ
नोंथाङा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा सानो?
औ जेन' बोथोराबोथ' बर' हारिमुनि मोनसे रंजानाय फोरबो आरो हायो आरो बर'फोरनि औ
औ
जेराव बोसोर गोदान हिसाबै बे बैसागु
औ
गोदोनि बायदि एसेग्राब माने ओ मास मोनसे गाहाम सोलिला आथिखालाव औ सबखौ नुसै आरो
ओ
ओ माबाला फोरमायजोबला नाथाय जोंनि ओ बर'फ्रा आथिखालावबो बैसागुखौ ओ फालियो फालिनाया खिन्थु गोदोनि बायदि माने जौ लोंनानै मोसालाबायनाय बेफोर गौ जोंनि जायग
औ
लोङो गोदोनि बोराय बु रैफ्रा ओ जेनेबा औ होननानै ओ बोरायदों बुरैनि
बिसोर नुनो मोनदों आरो मोसानाय समाव खिन्थु जोंनि
औ
थांला आङो जोंनि गामियाव खिन्थु सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ जौ जौ गारनायखौ नुनो मोनदों आरो जरथा मानोना बे हारिमु बे जोंनि बर हारिमुखौ दिन्थिनाय जायो नालाय गुबुन बुनफोरा आरो जुमाय लोंनानै फेनानै लामाफ्राव गोलैनो हागो। गुबुनफ्रा मान ने बुंगोन माने बिनि हारिमुवा दाबो एसेबो सोलायनाय जायाखै होननानै बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन इसे स्टेेनडार्द लेभेलाव लाबोनांसिग आरो जों बैसागुखौ जोंनि बरनि
औ
सा दखना बेफोरखौनो गाननानै जों ओ दामग्रा आगजु जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जों बैसागुआव मोसानाय जायो आरो नोंथांमोनथिं ओ बेबायदि सोलिगोनना सोलिया मोसानायफ्रा
ओ जोंनि जायगायाव जोंनि गामियाव ओ सोलियो जोंनियाव ओ गोदोनि बायदिनो ज ज जा जाय मोसायो ओ खाम सिफुं बेफोरो ओ बर'नि ओ दामग्रा देग्राफोर दङना बेफोरखौ लानानै मोसायो। ओ जोंहा जोङो गावनो खुगाजोंनो मेथाइ खननानै मोसा सायो ज' ज' जाजाय गासैबो गामिनि ओ बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बिहामजो ओ गासैबो जोंना ज' ज' जाजायै मोसायो आरो ओ गोदोनि समावथ' ओ एसे ओ जौ लोंनाय माबाफ्राबो दङमोन ना नाथाय बेखौ जोंनि गामियाव ओ नुनो मोननाय जाया। ओ बेफोरबायदि बेफोरबायदि नेम जौ लोंनाय बा बेफोरबायदिनो नेमा जों गामियाव गैया। बेबायदिनो ओ ज' ज' जाजाय बयबो गामिनि जेसेबां ओ सोद्रोमाफोर दङ ओ बोराय बुरै बिहामजो सिख्ला सेंग्रा गासैबो जोंना ज' ज' जाजाय मोसा सानायखौ नुनो मोनो। दा ओ जों आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन औ दा जों जोंनि हारिमुखौ माबायदि रैखा खालामनांगौ होनना नोंथाङा सानो?
औ ओ आं बुंनाया जाहै ओ आंनि मथेब्ला माने ज जों जोंनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखायब्ला जोंनि बर'नि गुबै जोमग्रा ओ जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुर माय गासिखौबो माने फारफ्रोमबो माने जोंनि बर'निखौ ओ गुबुननो देखायनांगोन आरो देखायनायजों लोगोसे आरो बय बखौबो मा खालामनांगोन ओ रैखा खालामनो थाखाय बुंनांगोन आरो। मेल मिटिंफोराव। औ।
अ बेनो ओ नोंथां। नोंथां बुंनाया ओ सैथो जों जोंनि ओ जों जोंनि हारिमु हारिनि बा हारिमुनि जा गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय दङना। ओ बेफोर गासैखौबो जोङो गुबुननो ओ दिन्थिनो हानांगोन। फोरोंनो हानांगोन लोगोसे ओ जों गावबो मोजाङै मिथिनांगोन होनना आं सानो आरो जोंनि जा ओ उन्दै उन्दै गथ'फोर दंङोना बिसोरनोबो फोरोंनो हानांगोन। आरो ओ बि उन जोलैनोबो माने जों फोरोंनो हानांगोन आरो।
औ दे
औ बिदिब्ला फोजोबनाय जाबाय। औ औ